खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय।
नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो?
आङो दङ ओरैनो।
औ। नोंथाङा दसे सम समनि थाखाय माखासे आयदाफोरखौ लाना बाथ्रा रायज्लायनो हागोन नामा? अ आं नोंथांनो जानाय लोंनायनि सोमोन्दै माने गुवारै बा सरदैबा बो माने सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ औ औ औ
जेरै माने जानाय होनोब्ला माने जोंहा बर'नि बर' समाजाव माने गोबां रोखोमनि हि माने जानाय आदब दंङ माने
औ औ
जेरै अनला ओंख्रि दंङ नार जि दंङ आरो माने बायदि बायदि दं आरो
औ
दा ओ मोनसे अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि बा ओ नों थांङा माबायदि मोनो माने
अनला ओंख्रि खौथ ओ गोदोनिफ्रायनो जाखायो। आं जोबोद मोजां मोनो आरो। जानानै आरो बेयो बर'नि मोनसे दोरोंङारि जानाय। ओंख्रि ओं
हुम माने ओमफ्राय अनला ओंख्रि खौ माने माबायदि बानायो एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ
औ औ अनला ओंख्रिखौ संनो थाखा य सिगाङावनो बे जानाय माइरं बि बेखौ आलुआ जाय माइरंखौ रुयि माइ दं आरो। ओ बेखौ एसे। दैयाव सोमनानै दोननानै गुरै जाहोनांगौ। गौ आरो। ओ बिनि उनाव। बेहाय गुरै जाबाथाय बेखौ दैनिफ्राय बोखांनानै दसे सम दै दैया गसरनो थाखाय दोनथदो बिनि उनावहाय बिनि उनावहाय उवालाव देनांगौ आरो। ओ गोदोनि गोदो। जोंनि बर'फोरा उवालखौनो । बाहायोमोन उवालावनो देयोमोन औ। दायोसो माने मेसिन ओंखारबाय नालाय। बे मेसिनावबो सोरबा सोरबा होयो आरो। खिनथु मानसिफोरा। बुङो आरो माने मेसिनाव होनायनिख्रुइ उवालाव देनाया गोथावसिन। सिन जायो होननानै आरो। औ बिनि उनाव देखांनानै जोंनिया ओरैबायदि खालामो आरो। ओ जोंहा जेबायदि सङो बे बेखौ बुंनोसै आङो। ओह दैखौ संख्रि बिदिनो संख्रि होनानै दैखौ एसे गोदौ होनानै लाग गोरनाय जायो आरो। दै ओ ओमफ्राय बेयाव दैया गोदौबाथाय माने बै अन गुन्दैखौहा माने बै दै जेब्ला गोदौवोना बेयाव होनाय जायो आरो होनानै ओमफ्राय ओ बे अनलायाव जोङो नों मा बुस्थुखौ होनानै जानो लुबैयो जेरै दाउ बेदर। अमा बेदर ना बा जायखि जाया नों मा बेखौ होनानै जायो बेखौ माने थावआवहाय एसे एवबाय आरो ना।
ओं।
जानाय बेवहाय संख्रि बानलु मस्ला मस्लि बिदिखौ फोनानै लाखाजोब्बाय होनानै लानानै उनावहाय बे एवफ्रामबाय आरो एसे मोनजासे एवफ्रामबाय बेदरफोरखौ बेखौ एवफ्रामनानै ओमफ्राय माने बै अनलायाव होसनो आरो ओमफ्राय बेवहाय खारै होनांगौ आरो खारै होबासो माने अनला ओंख्रि ख्रि जायो नालाय बेबायदि आरो ओमफ्राय अनला ओंख्रियावहाय बांद्राय माने हालदै होयोबाथाय अनलाया एसे गोजा जानो नागिरो आरो माने खारै होनायनि जाहोनाव आरो बेबायदि गोजा जायो ओमफ्राय बेबायदिनो बेदर आरि होआलासिनो जोङो माने निरामिसबो जानो हायो बेवहाय जोङो बे मुला गुन्द्रुप
औ औ मिथियो
गुन्द्रुकजोंबो जानो हायो ओमफ्राय बिदिनो बिलाइफोर जेरै फटल बिलाइ बेनिफ्राय मैथ्रु बिबार बिदिनो बायदिसिना मैगं होनानै बो जानो हायो आरो आरो गोखैबो जानो हायो जेरै थाइगिरजोंबो जानो हायो
औ
दि होनानै जानो हायो आरो ओमफ्राय बेखौ गोथावसिन खालामनो थाखाय जोंनि ओ बर'फोरा माने मोनसे बिलाइ हारिनि मस्ला बाहायो बेनो जाबाय गंगार दुन्दिया गंगार दुन्दिया होबा गोथावसिन जायो आरो बेबायदि सङो आरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नों बिथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय सङो?
औ औ हागोन हागोन। माने ओ नोंथाङा दि जिबाय दि होनदों माने जोंनियाबो सेम प्रसेस आरो जे माने माइरंनि गुन्दैखौ माने दसे सोमग्रोनाय जायो
औ
उम उम बेनि उनाव माने एखौ दै गुदुंआ माने गार नाय जायो। ओमफ्राय औ नोंथाङा बुंदों माने ओ बिखौ माने खारै होनाय जायो होनदों आ ओ अनला ओंख्रि संबाजे खारै होनाय जायो बुंदों ओमफ्राय खारैनि जायगायाव माने खासे खासे सौदाबो बाहायो
औ सदाबो बाहायो खिन्थु सदा बाहाय
ए औ माबाफोर दि सेजवान माने माबाफोर फारागथि दं नामा जे माने खारै ओमफ्राय सौदानि गेजेराव ना मोन सेयानो मोनसेयानो माने सोलियो
उम ओ दिफारेन्सा बेनो ओ खारै होनानै जेबायदि माने थावनायखौ मोनो सदायाव बेबायदि थावनायखौ मोना होननानै आं सा सानो आरो ओ उम जुदि जोङो खारै होनानै बो ओंख्रिया जाजायो खुनथु खा अ' सदा होनानैबो जाजायो । किन्थु सदा होयोब्ला जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि खारै बेयो माने गोमालां गोन बेखौ आं सानो आरो औ बेखौ आं सानो ।
औ ओमफ्राय औ नोंथाङा होनदों माने अनला ओंख्रिखौ माने बुहुत बेदरानो जा नायानो जा ओमफाय आरो दाउ बे दोर होनाय जायो नोंथाङा मा मोनसेजों गोथावसिन मोनो माने अनला ओंख्रिखौ
आंथ' दाउ बेदरजोंनो गोथावसिन मोनो ।
औ दाउआथ' आरो फेबो जाहैखाबाय उम ओम फ्राय इयाव माने औ जों दा माने ओ अनला ओंख्रि ना अनला अनला ओंख्रि औ जों अनला ओंख्रिनि माने माखासे रायलायनायाव माने बेयाव फैदों माने खारै होन्दोंना खारैना माने खारैया अनला ओंख्रिनि थाखा थारमाने मेन जाहैबाय आरो ना
औ औ
अनला ओंख्रिया माने अनला ओंख्रिनि थाखाय खारैया मेन जाहैबाय दा बे माने खा खारै औ खारैखौ बानायनायनि मोनसे मो माखासे एसेबो माबा ओइ आदबखोफोरखौ नों नोंथाङा रोङो नामा?
औ आं हायो ओ खारैखौ जोंनिखै जा बांसिनानो बै ओ सबायनि सबाय बिफाङा बे सबाय औ मारा होखांनानै जि सबायनि साबा ओंखारोना बेखौ सावनानै हा थ'फ्ला खालामनाय जायो आरो ओ बिनिफ्राय बे हाथ'फ्ला खौ माने ओरै लाददु लाददु बानायनानै दोनो आरो जोंखिजानिया ओमफ्राय जेब्ला माने ओंख्रि संनो गोनां जायो होनबाना माने बे खारदैखौहाय माने बै जाय सबायनि हाथ'फ्ला गुन्दैनि गथा खालामदोंमोनना बेखौ ओ फसरनानै माने फिल्टार खालामनानैहाय जि मो माने
ओ
खेरखा बा माने बै नारेंखलनि मोन माबा थायोना खथा थायोना बेफोराव एसे जि गाब होनानै दै होनानै बेबायदि औ फसरनाय जायो आरो एनिफ्राय बि जोंबो जायो। ओमफ्राय आरो बै मैथ्रु बिफाङा मैथ्रुखौ मिथियोना औ बे मैथ्रु बिफांखौबो औ फिसा फिसा दानफ्लेनानै फोराननानै दोननानै जेब्ला गोरान जायो होमब्लाना बेखौ सावनानैहाय हाथ'फ्ला खालामनानै बेखौबो बेबायदिनो माने खालामनाय जायो आरो खारै खालामनाय जायो आरो बै ओ नारेंखलनि बिगुरा बेजोंबो जायो आरो बेखौबो सावनानै गुन्दै खालामनानै हाथ'फ्ला खालामना बे एखे सेमानो आरो बेबायदि आमफ्राय बयनिख्रुइबो माने औ बांसिन जोंनि ओनसोलाव बाहायनाया बे सबायाइनिखौनो बांसिन बाहायनाय
औ औ औ सबाइ माने औ सबाइ माने सबाइ बिफांखौ बानायनाय जायो आरो
औ औ बिफांखौ सावनानैहाय
अ माने आं दिनै बेखौ माने फास्ट टाइम खोनादों माने जे नोंथाङा होनदों जे माने स सबाइ जों बानायो जोंनि ओनसोलाव माने जोंनि एरिया माने ओ थालिर बिफां थालिर बिफांजों बानायनाय जायो। थालिर औ थालिर बिफांनि बिथोराव माने थालिर आथिया जे होनो जे
औ औ
औ बियो माने बांसिन बाहायजायो आरो खारै बानायनायाव ओम माने स्टादि ओ बिनि माथ यावबो बानायनाय जायो माने स्थारथिंयाव माने थालेर बिफांखौ ओ हा-हाफायनानै माने इ खौ ससे ससे हा ना लायो आरो हानानै ओमफाय बेखौ माने फिसा फिसा हाफ्लेनानै बेखौ सान्दुंआव फोराननाय जायो। जेथिआ जिथिया रानो मोजाङै माने गोरान रानो अब्ला माने बे खौ सावनानै सेम प्रसेस माने बि दिनो माने हाथब्लाखौ बाहायनाय जायो आरो। ओ दा मोनसे जा ओ अह अह दा मोनसे जाहैबाय माने ओ अनला ओंख्रि जाहैबाय आरो ना।
औ औ।
औ ओमफ्राय आरो बिनि उनाव फैदो माने नारजि। नारजिथ' माने बर'नि फेब्रेथ जाहैबाय। अह दा नारजि खौ माने ओ नार्जिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा नारजिजों माने बोरै संनाय जायो माने नारजि खौ।
औ हागोन औ नारजिखौ सिगाङावनो फाथो गोखा दंना?
औ।
फाथो गोखानि बिलाइखौहाय खानानै फोराननाय जायो आरो ओमफ्राय जेब ब्ला फोराना गोरान जायो गोरान जाबाथाय माने बेखौ ओ दैयाव सोमनानै सा हरसेफोर सोमनानै दोनो आरो एसे गुरै जानायनि थाखाय संनोबा आरो ओ संनो गोनां टाइमावहाय ओमफाय सोबनानै दोन होननानै ओमफ्राय ओ बेखौ डाइरेक्टलि माने सुखांनानै माने सोमनायनिफाय बोखांनानै एसे सुगारनाय जायो आरो ओमफाय सुनानै बेखौ थौ वाव रुनाय जायो। संख्रि इसे होनानै रुनाय जायो आ ओमफाय बेवहाय खारदैखौ होखानोबो हायो बा एसे सम रुनायनि उनावबो होनो हायो। बियो माने जायगाबा जाय गावबा गाव संनायनि आदब खायदाजों एक माने सोनारो आरो बियो औ बिनि उनावहाय माने जेब्ला बेयावहाय मा होगोन बियो नोंनि सायाव सोनारबाय सोरबा माने निरामि स बो जायो। सोरबा बेदर आरि होयो आरो बेबायदिनो औ ओमफ्राय बेदरफोरखौ एवबाय एवनानै एवफ्रामनानै दोन माने बेवहाय थाव संख ख्रि बानलु होनानै एवो आरो जा मस्ला नांगौ बेफोरखौ होना नै एवनाय जाबाय बिनि उनावहाय जेब्ला खारदैया माने ओ नारजैया एसे गुरै जागोनना होमबाथाय बेवहाय माने सागं सानानै माने दोलो-दोलो खालामनाय जायो आरो। ओमफाय जेब्ला दोलो-दोलो जागोन ना अब्लाहाय बेदरखौ होस न खुनबाय आरो। होसननानै आरो गोबाव ए एसे गोबाव खोबहाब-खोबहाब संबाय संनानै जेब्ला ओ मोनो ओमबाना बि जाबाय आ रो ओमफ्राय गोबां टाइमनि गोनांथि जायो आरो। खारै माने बे नारजिया थाब गबलेया नालाय एसे बे माने टाइमनि गोनां थि जायो आरो बे नारजि ओंख्रि संनायाव ओ
ओरैनो ओमफ्राय नारजियाव माने अमा बेदर होनाय जायो न जों माने बांसिन अमा बेदर जानाय जायो आरोना ओ औ बे आरो जों रायलाय मोन माने अनला ओंख्रि ओमफ्राय नारजि आरो न' नोंथाङा बे मोननै बिथोराव बे मोन मोनसेखौ माने गावनि आंगोसिन खाजा मान खाजा होननानै सानना लायो बबे मोनसेखौ?
थ' बिराद गोथाव मोनो आंनि फेब्रेटआ जागोन बेनो आरो माने नारजै अ दे बिदिब्ला टाइमबो जाबाय न' औ गोजोननाय औ थेंक इउ